हेल' नोंथां
खोनादोंना?
खोनादों।
औ जों होनबा दा नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा बिफां लाइफां मोनो बेफोरनि सायाव एसे सावराय दिनि
औ औ औ सावराय जायो।
बिफां लाइफां होनोबा जों मिथिखागौ बिफां लाइफाङा सुबुं आरो ओ बिफां लाइफांजों गोबां एंगार लायनो हायै सोमोन्दो दङ।
उम नंगौ नोंथां नंगौ।
फाङा जोंनो अक्सिजेन होयो जों जेनाखि कार्बन डाइ अ अक्साइड हगारनाय बेखौ बि बिफां लाइफाङा सोबनानै अ क्सिजेन दाफाम नानै जोंनो अक्सिजेन ह गारनानै होयो दा बिफां लाइफाङा जोंनो बेफोर बादि जोंनि जिउ खुंनायाव ओ गोबां जेनाखि बिफाव लानायजों लोगोसे आ बिफां लाइफां बिफाङा जोंनो सायानि फ्राय लानानै जे न' बां लुनायाव दंफां बाथाम दो बेफोर बायदिखौ होनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
ओम।
दा नोंथां मोननि ओनसोलाव मा मा बि बिफां मोनो एसे फोरमायदो
जोंनि ओनसोलावथ' नोंथां बुंनो थाङोब्ला गय खान्थाल थाइजौ सिगुन साल सन्दन फिफां मानि अनेखथा रोखोमनि बिफां मोनो आरो गाम्बारि थाम्बारि जाग्रानिफ्राय लानानै गासिबो मोनजोबो आरोखि ना नोंथां उम दा नोंथां ओ जोंनि ओरैहाय माने बुंनो थाङोब्ला गय फिफाङानो रासिन दं आरोखि खेना बयनिबो न'खर न'खर खर गय बागान बेफोरबायदि दं आरोखि ना जोंनिजों नोंथां
औ
होम माने गया माने जोंनि थाखाय मानि माने बोसोरावनो मोनो नालाय ओ निदानफ्राव माने फैसाया माने एसे मदद होयो आरोखि ना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बिनि थाखायनो गयखौ दा जोंनिजों गोबां मानो गायनायखौ नुनो मोनबाय आरोखि ना बागान दङ बयनावबो बि गानै बिगाथाम बेफोरबायदि आरोखि ना उम दा ओरैहाय थाइजौ खान्थाल बेफोरबादिबो बागान खालामदों आरोखि ना जोंनिजों नोंथां
औ औ
माने बे खान्थाल फिथाइफोर फाननानैबो माने फैसा आरजिनो हायो नालाय नोंथां
औ औ
फिथाइल' नङा माने बिफांफोरखौ माने उनावहाय देरबा माने हाफायनानै बाथाम थबथा बेफोरबायदि खामानियाव माने बाहायनो हायो आरोखि
औ औ
बिनि थाखायनो माने जोंनिजों दा बागान खालामदों आरोखि ना नोंथां
औ
माने बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आबहावानि थाखाय मोजां आबहावाया गुबुंले जाया
औ
ओ बेनि थाखायनो जों दा बिफां लाइफांखौ माने फांसे दानफायबा फांसेनि जायगायाव फांनै फांथाम बेबायदि गायनांगौ आरोखि ना नोंथां
औ औ
बिफांजोंसो जोंनि माने जोंनि जिउजों माने बिसोरजों माने सोमोन्दो दं आरोखि ना
औ नंगौ
नोंथां नोंथाङा ओ दाखालिसो थांनाय बा जुनावहाय मा मा बिफां गायखांखो बेखौ खिन्थानो हागोन नामा
ओ गायनायाथ' ओरैनो आं गामियावबो गायदों आरो बिदि बिदिनो गाम्बारि खान्थाल निम बिफां बेफोरखौ गायदों नाथाय आं सासे स्टुडेन्ट हिसाबै फरायसालियावबो फांनैसो फां लांनानै गायहैदों आरो
ए
उम दा बिदिनो आरो आबहावा सानावहाय जेनाखि जों बिफां गायो नङा होमबा नों थां
औ औ
औ बेवहायल' बिफांखौ गायालाबा जों जेनेबा नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि फांसे दानफैबा फांनै फांथाम गायनांगौ बिदि मानि जोंनि गेजेराव खालामोब्ला बिफांफोरा सेभ जागोन आरो बिफांफोरा जोबोद जोंनो ओ अक्सिजेन हगारनायाव बा आबहावा गेब्लेनायाव हेंथा होनाय नङा
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
आथिखालाव नुबोगासिनो दं जेनाखि सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो ओ हाग्रा बंग्राखौ दानस्रांनानै सुबुंफोरा न' थि लुनानै ओ बिदिनो आबाद मावनो थाखाय आरो बि फां लाइफांखौ फोजोबस्रांनाय बेफोरबायदि खौ नुनो मोनगासिनो दं आरो दा बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोरैनो खहा गोनां जोंनि जेनाखि ओ दानि थासारि बेखौ माने गेब्रेंनायनिफ्राय गेब्रेंसिननाय खालामो आरो बे बिफां लाइफां दानस्रांनाया
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
फोरखौ रैखा होनांगौबा जोङो बेनो आरो बिदिनो गामि ओनसोलफ्राव बिदिनो बा जुनावल' बिफां गायालाबा बिदिनो गुबुन गुबुन ओ दिन फ्रावबो बिदिनो दान फायनायजों लोगोसे गोबां गायोबा बे सेब जा लांगोन आरो
औ
औ
आतसा औ नोंथां ओमफ्राय दा नोंथाङा ओ फिथाइनि बिथोरावहाय माखौ जानो मोजां मोनो अबे फिफांनि फिथाइखौ
औ दाथ' दैज्लां बो
उम औ
जोंनि जायगायावथ' बिदिनो गोबां फिथाइफोर मोनो जेनेबा लेसु थाइजौ खान्थाल
आनारस बेफोरबायदिनि गेजेराव आङो थाइजौखौनो बां सिन जानो गोथाव मोनो आरो थाइजौ फिथाइ आरो
औ आदसा
जोबोद गोथाव मोनो आङो जानो
औ औ औ
दा बिफांफोरा जोंनो बेफोरबायदि हां लानायनिफ्राय लानानै फिथाइ सामथाइ होनायजों लोगोसे साया होनाय बा जोंनि जिउ खुंनायाव जोंनो थांना थानो थाखाय अक्सिजेन होनाय बा न' बां लुनायाव बाथ बेफोर ज मानि बिफांफोरा गोबां जोंनि थाखाय गोनांथार आरो
ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव हाय माबाफोर बागान दं नामा बेफोर फांनि
अ जोंनिजोंथ' दङ नोंथां सिगुन बागान दङ जोंनि साखाथियावनो दं आरोखि ना सासे मानसिनि बिदिनो आराय बिघा बा थिन बिगासो जागोन आरोखि ना नोंथां ।
औ औ
औ माने गोबावनो जाबाय ओ आद नय बोसोर जाबाय आरोखि ना
ओ
एसे देरहांबाय आरोखि ना नोंथां बेखिनि टाइमावनो माने एसे गिदिरानो जाबाय आरोखि ना । दायो ओ औ नोंथां । दायो माने आंबो माने नों नोंथां ओ गय बागान गायनो थाखाय मानि प्लानिं दंमोन आरोखि ना नोंथां फैगोन बोसोरावहाय
औ औ मोजां
बिदिनो बिदिनो बिगासे आङो गायनानै दोननो सानदोंमोन आरोखि नोंथां ।
औ औ
दा नोंथां मोजां जागोन बायदि ना गाज्रि जागोन बायदि बे गय बागान खालामनाया?
आथिखालाव जेना औ औ आथिखालाव जेना खि जोंनि रांखान्थियारि थासारि
ओम
बेफोरखौ ओ जोंनि जेनाखि गोनां गोनांथि जानाय बे फोरखौ सुफुंनो थाखाय बेफोर जोबोद मोजां आरोना । नाथाय सम लायो आ जेनेबा नों गय फिफांखौ डाइरेक फुलि बायनानै गायोबा बियो थायनो थाखाय थाम बोसोर बा ब्रै बोसोरानो सम लागोन । नोंथाङा नेनांगोन आरो ओ सिगां फैसाखौ गारग्रोनाय जानांगोन बा नोंथाङा नेथ'नो हानाय सहायनो हानाय बि दि थानांगोन आरो अब्ला नोंथाङा सानसेब्लाबो जेनाखि बिनि ओ फिथाइ बेखौ मोनहैनो हागोन आरो नोंथां ङा जेनाखि ओ रांखान्थिनि जेंना बेफोरजों एसे मोगा मोगि जानाया खम जागोन आरो
नंगौ नोंथां
नांगौ जानाय बा न'खराव गोनांथि जानाय नाय बेफोरखौ सुफुंनो हागोन आरो बेफोरबादिनो बिफां लाइफांफोरा जोंनो जोबोद ओ गोनांथिखोबो सुफुंना होयो बे जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बायदि गय गायनाय बेफोरो मावोब्ला जोबोद मोजां आरो नोंथा थाङा जुदि मावनो थाखाय हाब फोर दङबा बेयो नोंथांनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां
नंगौ नोंथां।
बिफांनि गेजेर गेजेर ओ थालिर बिफांबो गायनो हायो जों। डाबल मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा?
अ आदसा नोंथां नंगौ।
औ।
आदसा नोंथां ओ
औ बुं
बे गय फिथाइखौ जे जोङो खानानै फाइखारिनो फानहरो आरोखि ना नोंथां।
औ।
बे गय फिथाइखौ बिसोरो ओ कम्पानियाव हरो ना बबेबा माबा मोनसे फेक्टरियावहाय फानहरो? नोंथाङा खिथानो हागोन नामा?
औ हागोन। हागोन बिसोरो मानि फायखारिफोरा जोंनि जेनाखि गय फिथाइ बेखौ लांनानैहाय बिसोर माने मन हिसाबाव फान हैयो आरो माने बस्था था हिसाबाव बिसोरो गावसोर जेबो खालामहैया माने बिसोरो मोनसे फेक्ट'रिफ्राव बा गयखौहाय जेना कि ओ फिथाइनिफ्राय फोराननानै जेनाखि जों जायो नङा होमबा गय गोरान बा गयनि फ्राय ओ बानायनाय माखासे जाग्रा मुवा बेफोरखौ मानि खालामहैनो थाखाय बिसोरो हैयो आरो जास्ट बिसोरो फायखारि हिसाबै खामानि मावो जेनेबा बिसोरो बे जोंनि फ्रायलांबाय ना। जोंनिफ्राय लांनानै बिसोरो जेखुनु बैयावहाय एसे लाब जायोसै सिगोन आरो। फानस' हैैनानैहाय ओमफफ्राय बैसोर जेनाखि बायनानै लाखिग्रा बिसोरो गयखौ मा खालामनांगौ खालामसिगोन आरो। जेनेबा फोराननायनि फ्राय लानानै बिसोर ओ जाग्रा दानखावग्रा बेफोरबायदि खालामैस सिखोन आरो ओमफाय बिसोरबो दखानफ्राव साफ्लाइ सिगोन दा आरो जों बे गयखौनो मोनजा सिखोन बायनानै बेफोरबायदि ओ सोलायसोल' जाबाय थायो आरो नोंथां
नंथारगौ नंथारगौ
दा होमबा नोंथां जोंना टाइमा नै माथो फैयै फैयै
फै फै फैबायानो औ ओम दा बिदिबा नोंथां लाखिथ'नोसै ना माथो
औ
आदसा दे दे गोजोन्थों नोंथांनिसिम